औ नोंथां।
गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे। जोङो आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोब्ला।
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ औ ओ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो औ। बे दैलां बोथोराव गोबां सुबुङानो जोङो माइखौ गायनाय जायो जोंनि ओ मा। माइयानो जोंनि गिबि आबाद होननानै जोङो होनजायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बे माइ आबादखौ माबोरैहाय मा आयदायै। गायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन दा औ नों। नोंथां बुंनाय बायदिनो माने बर'फोरनि गुबै मावनानै जानाय। नि राहायानो बे आबादानोखा नालाय आरो आबाद। नि सायावबो आबाद बुङोब्लाबो माने माइ आबादखौनो। बर'फोरा बांसिनै मावनानै जायो आरो नंगौ दा। जोंनियावथ' दाथ' दैज्लां हिसाबै माइखौनो गायखायो बांसिन। आरो माने। गोदोनि दिनफ्राव जेरैबायदि माने हालेवनायनि बेलायाव माने मोसौ। सौजों हालौवनानै गायोमोन नाथाय दानि बेलायाव। जोङो गोबां सोलायनायखौ नुदों मोसौनि जायगायाव नांगोलनि जायगायाव जोङो जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय नुबाय नङा होनबा माने औ गोबां माने टाइमखौ बो बासायनो हायो नालाय बिदिनो मोसौजोंबाथ' माने गोबां नोङो सानसेयाव गोबां हालेवनो हाया नालाय न नाथाय माने फोरजों हालौवबा नोंहा समबो मा होनो टाइमबो समखौबो माने फुङानो जा बेलासियानो जा नोङो हालेवनो हायो नालाय नाथाय मोसौफोरजोंबा मा जायो जोंहा फुङावल'सो ना ओंखाम जानाय सानजौफुनिं ओंखाम जानाय टाइम समसिम ल'सो जोङो हालेवनो हायो मोसौजोंबा ओमफ्राय बेलासियावथ' फ्राय हालेवनायखौनो नुखाया मोसौजों दा बेफोरनो आरो फारागा माने गोबां माने फाराग दं गोदोनि आबाद मावनाय ओमफ्राय दानि आबाद मावनाय दा गोदोनि आबाद मावनाय होनोब्ला माने मोना बिलयावनो सोरांसि सोरांसि अखा नाय सि नायसिनो माने आबादारिफोरा गावनि मोसौनि हालखौ हैहननानै गोबां मोजां मोजां माने हालेवोमोन नङा होमबा गोबां बुरजा बुरजा हालेवोमोन मोसौजोंबाबो आरो माइ गायनाय बेलायाव माने गोबां गोदोनिया बेबायदिनो ओ दानि बायदि खामला हाजिरा लानानै बेबायदि गायनायखौ जों नुवामोन माने सावरि बादालि गामियैनो लोगो नांलायनानै ज' ज'यै नङा होमबा बिदिखौ गोदोनि समफ्राव खोनाबोदोंमोन आरो जोंबो नुबोदोंमोन आरो बै समाव नाथाय दानि जुग गाव माने गोबां बेबायदि ओ खामानि मावग्रा सुबुंनि आंखालाव माने माइ गायग्राखौनो मोनलायनो थाङाखै आरो जोंनि साइदथिंथ' माने जोंनिथिंजाय माइ गायग्रा मानसिखौनो मोनलायनो थाङाखै एकदम नेलायनांगौ जायो आरो हाफ्रा जुदि मोननानै गायजानाय जानानै दंबो माने नेेलायबाय थानांनाय जालायदों आरो जोंनिथिं दा बेबायदिनो जोंनिथिं माइ गायो होनोबाथ' दा माने गोदोनि बायदि नांगोलफोरजों हालौवनानै गायनायाथ' बहुत खमखासै बेनो फारागथिया दा गोदान मुगानि बेबायदि बिनो गोद गोदान हालौग्राफोर नों ट्रेक्टर नंआबाबो बो मिनि ट्रेक्टर जेरै ट्रेक्टर गिदिरनिफ्राय फिसासिनबो दङना आबादारिफोरबो माने एंग्रि कालसार फोरनिफ्राय जोंनो माने साबसिडि हिसाबै बे आबादारिफोरनो बेखौ राननानै होनाय जादों मावनानै जानो थाखाय बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो अ बिदिनो आबाद माइ होनोबा माने जोंनिथिं मा माइखौ बांसिन गायो होनोबा आं नोंथांनो खोन्थानो माने जोसा माइब्राबो गायो नाथाय अब्लाबो बेखौ गोबां बिबांनि गायनाय जाया मानो होनबा बेखौ जोङो न'खराव सानफ्रोमबोनि जानाय आदार हिसाबै बेखौ ओंखाम गुबुन माइरंफोरखौ जेरै जायो सानफ्रामबो बिदिथ' जानाय जाया नालाय जोसा माइब्राफोरखौ औ दा बिदिनो बेखौ माबा मोनसे जोंनि बैसागु बा मागो बेफोरावसो लारु फिथा माबा माबि खालामनानै जों जायो नङा होमबा बिनि थाखाय बेखौ माने गायबाबो एसे खम खम बिबांनि गायो आरो ओमफ्राय ओ गुबुन बेबायदिनो ओम गोबांथार गायो होनोबा दाबो जोंनिथिं बिदिनो आइजं जायखौ माइसालि होनो ओम रन्जित बेनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो बाहादुरफोर बेफोरखौ गायो आरो जोंनिथिं दा नोंथांमोननियाव मा मा माइखौ बांसिनै गायनाय नुनाय मोनो
मा होनो बेखौ बंग बन्धु आरो मासुरि आरो जोसा माइब्रा बिदिनो रनजित गायनाय जाबाय
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव बिनो बे माइखौनो गायनाय जायो आरो गोबां दंबावो नाथाय हाला औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइनि मैगं थाइगंनि
औ औ औ नंगौ ओ आबादनि अनगायै औ खोनादों नोंथां जोंनिथिं आबादनि अनगायै माने गोबां उफ्रा आबादफोर नोंथां बुंनाय बायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावथ' जोंनिथिं गोबां मै थाइगंखौनो गायो न'खर न'खर ओम नाथायबा माने जोंनि बर'नि न'खरफोरनि मैगं थाइगं गायनायफोरा गुबुन जाथिफोर गुबुन हारिफोरनि बायदि बाजाराव फानलायनो मोन नाय बादि जाया नालाय नोंथां दा बर'फोरनि जानाय मैगं आ मानि बहुद खम बिबांनि गायो आरो नंगौना नङा औ खम बिबांनि गायो आरो माने जोंनि बर'फ्रा न'खराव जानो थाखायल' बायदिबो होनजाला आरो दा ओ बेफोरखौ नायोब्ला माने मा मा मैगं गायो होनोब्ला बि बिदिनो लाफाफोर थाबाय मेसें बोथोर लाफा थाबाय बिदिनो सबाय बिमा जायखौ दांगबुदि ना मा होनो औ बिदि ओमफ्राय भिन्दिफोर गायो बिदिनो कबिफोरखौ सोरबा सोरबा माने न'आव जानो होननानै नानै इसे गायो नाथायबा जोंनि न'खराव जोंनि बाबायानो माने जोंनि बिफाया एसे बिदि मैगं थाइगं गायग्रा आरो माने जोंनि न'खरनिया दा जोंनि न'खराव गायो होनोब्ला माने माखौ गनानै ओ बाजाव फानलायनो मोननाय एसे एसे गायो नालाय एसे बुरजा दा बेखौ जोंहा माबा मैगं गायो होमबा बान्दा कफिबो जोंना गायो बेनिफ्राय टमेट' थाबाय बेनिफ्राय सबायबिमाफोर माने गोबां बर'नि न'खरफ्राव मोनफ्लायग्रा मैगंफोरखौनो माने गायजोबो आरो गायनाया नाथाय ओ मालाबा समाव बिदिनो आबादा मोजां जायोबा फानलायनो मोननाय जाबाय ओ मालाबा स माव बिदिनो माखासे बोथोरनि गाज्रि बा माबा मोनसे बिलाइफ्राव बेमार आजार नांबाथ' बारा मोजां जाया नालाय होमबा बेयो न'नि थाखायल'बो जाबाय आरो औ बिदिनो दा आरो आबाद होननानै बुङोब्ला आबादनि बेलायावबो माइनि अनगायै जोंथिं गोबां आबाद फोर दं नालाय जेरै बाथ फाथोफोरखौ गायो फाथोफोर फोयो फाथो बेसर बिदिनो दालिफोर माइ गायखांनानै फोयो ओमफ्राय बिदिनो इसे गोजौ हाब्रां हाफोर दंबा बेयाव देमसिफोर फोनाय नुयो आरो ओमफ्राय ओ फाथ थो फोनानै माने माइ गायनो हास्लाबा नालाय सोरबा दैनि आंखाल जायो मालाबा बबेबा बोसोराव माने खम जायो बिदि माइ गायनो हास्लाबलायै जाबा माने फाथोथिलिफोरखौ बेसरफोरखौनो फोनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं।
औ औ नंगौ नोंथां जेरैहाय जोङो माइ गायखां औ।
औ दे बुंलाय। नोंथाङा बुंग्रोदो दे।
औ ओ जों दा बिदिनो माइखौ जेरै जोङो गायखांना जेब्ला माइ मोनब्लाथाय जोङो हाखांगोन ना नोंथां ओ बिनि उनावनो जोङो लोगो लोगोनो जोङो दुब्लिखौ मोजाङैहाय हालेवनानै जोङो बेसर एबा मटरफोर फोनाय जायो आरोना नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ बेसर एबा मथर बिदिनो बायदि बायदि आबादफोरखौ ओ मेसें बोथोर मावनाय जायो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिथिंबो बिदिनो माने जेब्ला माइया हाखांबाय आरो बेखौ दिखांखांबाय अब्ला जोंनिथिंबो बिदिनो सोरबा बायदिया माने बे ओ माइ थिलिखौ एवनानै माने दालिबो फोग्राबो दङ ना जाय माइआ एसे थाब थिखांनो मोननाय जायो माखासे माइ फोर दङ। ओ बेयाव माने दालिफोर फैयो आरो बिदिनो सोरबा बिदिनो नोंथां बुंनाय बादि जाग्रा मथर बेखौबो फोनाय जायो बेयोथ' माने ओ ओ आंनि नुनायाव सोरबा सोरबा बेखौथ' माने बै दालिखौबो जोंनिथिं हालौलायनानै फो फोया आरो माइ जेब्ला माइआ गायबायना माइ गायनानै जेब्ला बे माइयाव एसे दै सोनाय जागोन बे समावनो दालिखौ सुनानै दोनो आरो। ओमफ्राय दालिया लासैनो माइ जेब्ला माइ हानाय सम जायो अब्ला हारसिं बिनो बे रज'हैनाय जायो आरो होमबा नारानि सायावनो बियो मान लानानै माने बेयो दालिया फिथाइ थायनाय जायो आरो दा नाथाय माने इसिबां मोजां जाद्रायनायखौ आं नुवाखै जोंनि न'आवबो बिदिनो बेखौ ट्राय खालाम खालामदोंमोन उम हालेवलायाखैमोन आरो नाथाय मोजां जायैनि थाख ओमफ्राय उनाव मा खालामदों बे ओ माइखौनो माने हालेवनानै ट्रेक्टर फोरजों खनसे हालौनानै माने खनसेल'सो हालौनांगौ। गौ नालाय बियो खनसे हालेवनानैनो फोजायो नालाय दालिफ्राथ'। बिदि फोदों आरो आरो गोबां मोजां मोनदों आरो आबादखौ औ।
औ।
दिना
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। ओ दा जोंहा होमबा समाबो जाबायना नोंथां? जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा बेवनो? औ औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथ